हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन।
अ आं दा दा बर'नि ओ दामजु आइजें आइलाफोरनि बागै रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथां ओ सावरायजागोन।
औ नोंथाङा बर'नि दामजुफोरनि बागै एसे बुंग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ बुंनो थाङोबा जोंहा बरफोरनि दोरोङारि दामजु देग्रा होनोब्लाथाय जोंहा गि बियाव माने जोंनि बरफोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा गुबैयै माने जेराव बाहाय जायो जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा थरखा बेफोरखौबो जोङो बरफोरनि ओ दोरोङारि दामजु हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
जेरैहाय जोङो जायखौ बुङो जोङो सिफुं सिफुंफोरखौ जोङो जेरैहाय जोङो औवा औवायाबो जोंहा दोरोङारि हिसाबै बाहायजायो माने दे औवाया जोंनो माने ओ जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने गासै नखर संसार जानाय जों लोगोसे माने औवाया जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो ना।
औ
औ बेबादिनो औवायाबो मोनसे दोरोङारि हिसाबै बाहायजायो जिहेतु बेयो सिफुंबो सिफुंखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ना। ओ जेरै सिफुंङाव जोङो गुदुं मोनबा बेफोरबादि मोन बेफोर मोन सिनि बेफोरदिबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ
बेजों लोगोसे जेरै जोङो बैदि बरफोरनि दामजु दामग्रा देरै जोङो दल बे जोङो अ दलावबो जोङो जोङो गोबां बेबायदि दंफां जेरै खायफा खायफा सिजौ सिजौ गिदिर गिदिर सिजौ बेफोरबादिखौबो जोङो जायो होनना फोथायनाय जायो आरो ना।
अ सिजौ दंफां जोंबो खामखौ बानायनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ बिदि होननानै जोङो मिथियो आरो ना औ थारैनो।
आं बेखौ औ आं बेखौ मिथिफेरामोन आरो दिनैसो खोनानाय रखम जादों।
औ नांगौ। थारैनो जोंहा आरो गोबां रोखोमनि दामजु देग्रा दङो जेरै सेरजा बेबादिनो गंगोना बेफोर दङ आरो जथा बेफोरखौबो जों माने बे बर'फोरनि दोरोङारिल' दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो जिहेतु जोङो गा सैबो माने गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जोङो बाहायबोखायो आरोना ओ बेजों लोगोसे जोङो बेफोर दामग्रा देग्राफोरखौ जोंङो बिजों लोगोसे जोंहा अबेबा जोङो बैसागो मोसानायफोराव बाहायनाय जायो आरो ना दोरोङारि हिसाबै आरो बेजों लोगोसे जों बहाबा मोसानाय बादायज्लाय थांबा जेरै आरिमु आरि दाम दामजु देग्रा लाना बेफोरखौ मोसानो थांनाय जायो। बेजों लोगोसे अबावबा गामिफोराव आर'ज बेफोरबायदि मन्दिर इबो जोङो बेफोरबायादि थानायखौ नुनो मोनो। आजों बेखौ माने साफ्रोमबो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामि गामि जों खाथि खाला ओनसोलाव माने जोङो ओ गामि ओनसोल एबा बयनावबो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा बे दोरोङारि दामजु देग्रानि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा जोंना नोंथां बुंनाय बायदि जोंना बर'नि ओ गावबागाव दामग्रा दंखायो नङा होमबा जेरै जेरैहाय गुबुन हारिफोरा दङ जोंनाबो ओ बर'नियाबो दामग्रा देग्रा दङ। दा जोङो बर' हारिखौ गोबां दोहोनि होनना बुंनांगोन मानोना जोंनाबो बेबायदि हारिमु थानायनि थाखाय जोंना दामग्रा देग्रा फोरा ओ गोबां दङ' नाथाय गुबैयै जोंङो मोन बा होन्नानै बुङो ओ दा खाम सिफुं सेरजा गं गोना, जाबस्रिं आरो लोगोसेनो थरखा आरो माइ ओ बै स्रेद स्रेद गाबग्राया मा होनना बुङोमो बेखौ गुज्रेद ना मा होनना बुङोथाय बावलाय लांबाय। अ सेरजाखौ होनाखै नोंथां ओइ औवाजों जि बेराबायदि मोनसे थायो।
अ बैयो हारम'नियाम
हारम'नियामा नोंथां जोंनि बर'नि नङा खोमा। बेयो जोंनि भारतनि क्लासिकेलाव गोलैगोन खोमा बियो हारम'नियामा।
औ अब्ला माने जोङो हारमुनियामफोरखौ माने जोङो बेफोरबायदि गामिफोर मन्दबफोराव माने आर'ज बायदि गाबनायाव जों बाहायनायखौ माने मोनफ्रोमबो बेफोरबायाददि गेदेर गेदेर बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि दामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ औ जों हारमनियामखौबो दानिया नुयो गोबाङानो माने बियो जोङो सो जोंनि भारतनि दामजुखौ जोङो बोजबना लानाय बायदि जादों आरो बेयो मोनसे ओ एसे सहाय होनाय मोनसे दामजु जाहैबाय नालाय ‌ जोंनि रोजाबनायफोराव बा एबा आर'जफोराव गोबां जों मदद मोनो दामोब्ला।
औ औ।
दा जेरै जों खाम होनना बुङोब्ला खामखौ जोङो ओ ओ दंफांजै बानायो नोंथांआथ' बुंदोंमोन सिजौ दंफां दो बो बानायो होननानै आं मोनसे फेरामोन एनिफ्राय मिथिनो मोनबाय सिजौ गिदिर गिदिर सिजौ दंफांजों खाम बानायो होन्ना आरो बेबायदिनो मा मा दंफांजो बानायबावोथाय आं बैसाबां मोजां मोनथिया दा बेबायदि दंफांफोरखौ ओ दानना लाबोनानै जोंनि ओ खाम बानायगिरिफोरा गोदो गोदायथ' जोंना खाम बानायगिरिफोराथ' गोबां मा होनो आइजें आयलाफोरबोथ' एसबां गैयामोन नालाय बिसोरनाव सेक खा एबा रुवाफोरजोंनो बिसोरो दानै दानै बानायोमोन जानांगौ आरो बेखौ फमफ्ला फमफ्ला बानायनानै बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो जुनारनि बिगुर बाहायनानै बेखौ जोङो फारनैथिंबो जुनारनि बिगुरखौ होनानै जोङो बेखौ गोमहोग्रा खाम बानायदोंमोनदा बेवहाय जों गोबां गाबफोरबो फुनो जेरैगोसोम बायदिसिना
दा जोंना बेनि अनगायैबो सेरजाफोरखौबो बेबायदिनो दंफांनिफ्राय बानायो मोसौ अ सरि ओ निमाहा होदो। दंफांनिफ्राय बानायो आरो जुनारफोरनि बिगुरखौ बाहायनानै बानायो। बेनि उनाव गंगोना गंगोना गंगोना होननाय मोनसे दामजुआनोथ' जोंनि बर' हारिनिफ्राय एसे गोमालांनो हमनाय बायदि जालाङाखैमोन होनबा नोंथां? जोंनि गोबां मानसिफोरानो सिनायनो हायामोन ओ एसे गोमोलांनाय रखम जादोंमोन नाथाय साननैसो सिगाङाव बियो जोंनि ओ जोंनि गेजेराव मोनसे बर'नि दामजु महरै ओ मा होनो सिनायथि मोनदों आरो जि आइ टेक मोननायनि उनाव जि आइ टेकआनो जाहैबाय माने जाय आगजुआव जि आइ टेक थायो बियो माने बिखौ गुबुन हारिया माने गावनि होननानै बुंना लानो हाया जों माने बेखौ ओ गंगोनायाथ' जोंनि खामोन नालाय जों दा बेखौ जोंनि गावनि असे दामग्रा होननानै जोङो ओ गावनि ओ सिनायथि होबाय आरो जों गंगोनाखो बा बेनि सिगांथ' बिनि सिगांथ' जोंनिया गंगोनाखौ बेसेबां बाहायोमोन मिन्थिला गोद गोदो गोदाय बाहायोमोन जानांगौ जोंनि बर'नि दामजु होनना बुंबाय नालाय नाथाय जों खोनाफेराखोमोन हारसाफोरनि दामानाय दिनाय बिहु बायदिफोरावसो जों खोनानो मोनोमोन आरो बेबायदि गंगोनाखौ दासो नाथाय गोदान गोदान मेथाइफोराव जोङो दामनाय नुनो मोनो आरो गंगोनाखौ। नोंथाङाबोथ' नुफेराखैमोन जानांगौ साननैसो सिगां नाथाय दा बावैसो एसे बर'नि गेजेराव मुंदांखा जाखांफिननो हमदों।
अ
दा बिनि अनगायैबो जोंनाव दंबावो गंगोना खाम सिफुं सेरजा औ सिफुं दङ जोंहा सिफुंखौबो जोङो जोंनिनो बर' रायजोआव मोननाय औवाजोंनो बानायो जेरै ओ जोङो बिज्लि औवाफोरजोंबो बानाय जायो। बेयाव जोङो सिफुंआव जोंना बर'नि बर'नि सिफुुंआव जोंना गं ओ मोन मोनबा गुदुं थायो मोनबा दामग्रा गुदुं आरो मोनसे ओ बार सुग्रा गुदुं दा जोंना मोनबा मोनबा होननानै बुंबा जोंना बर'फोरा मोनबा ओ बुस्थुखौ फुजियो नालाय जेरै सान ओ सा अ अर अर दै बार अख्रां आरो हा बेबायदिनो मोनबाखौ फुजियो नालाय जोंना सिफुंआवबो मोनबा गुदुं थाहैयो। बेबायदि जाहैयो आरो जोंना बे सिफुङाबो जोंनि बर' हारिजों एसे गोरोब फेहैनाय बायदि
औ नंगौ नोंथां।
नो नोंथां नोंथाङा बुंनायबायदि जोंना ओ सिखा बर'नि आइजेंफोरखौ गोबां ओ मा होनो बर'नि हाबा आर'ज खेराइ ओ माबाफोर रंजानाय फोरबो बायदिफोराव जोङो दामो। दा जोंहा दामनानै रंजायो आरो ओ रोजाबनानै मोसायो बिनि उनाव जोंना गोबांथ' दा इसेबां दामनो गोरों गैलिया नाथाय अब्लाबो सोलों सोलोंग्रा गोबां मानसि दङ गोदो गोदायनिफाय बेबायदि गोदो गोदायनि सुबुंफोरा दामनानै दा बेनि उनाव जोंनि सुबुंफोराबो सोलोंबोगासिनो दङ नोंथाङा बेबायदि बर'नि दामजुफोर दामनो रोंगौ नामा माबाफोर दामजुखौ नोंथां
अ बुंनो थाङोब्लाथ' जेबोखौ दानफेराखै अब्लाबो माने बै अ जथा बेखौथ' रोजाबसिनखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ नोंथां
औ औ औ मिथिगौ
औ माने बेफोरखौ दामनाय जायो आरो गामिफोराव जेनेबा फुजा बेबि मन्दिरफोर जायोना खाथि खाला ओनसोलनि गोबां बे बे दामनायफ्राव जोबोद आखा फाखा नुयो आरो ओ बे आथालाव माने गोबां हिन्जावसाफोरा बेफोरबायदियाव माने ओ गोबां बेबा ओ उम थिग बादि मोनफ्रोमबो दामजुखौनो फ्राय आरो जोंहा बहा बहा बेबायदि गिदिर गिदिर फांसन आरो खुंनायफोरा माने जोंहा बेफोरबायदि बर'फोरनि दोरोङारि जेरै सिफुं बायदिसिना दामनायफोराव जोंना बेबायदि बाहागो लानाय एबा कम्पिटिसन बेफोरबायाददि जायोना बेफोराव जोंहा गोबां ओ आइजोफोरखौबो बाहागो लानायखौ जोङो। आथिखालाव नुनो मोनो आरो ना बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखौनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दोनथ'बाय दोनथ' जासिगोन नोंथां गोजोन्थों